आ
हेलौ।
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ गोजोन फुंबिलिनि नोंथांसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय
दायो ओरैनो दं नामा?
औ दङ दङ।
अ नोंथाङा दसे सम होनो हायोब्ला फंनैसो बाथ्रा सोंगौमोन आरो?
औ।
आव बैदि औ। बिदिब्ला जोङो थांनानै थानायाव मोस सौ अमा, बोरमा बेफोरो जोंनि थाखाय सुबुं माहारिनो माबायदि मदद होफैयो ओ जोङो मा मा खालामनानै मा मा मोनो मायाव बाह हायो माबोरै बेख खौ एसे फोरमायलांनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ उहम
औ।
जोंनि बर' माहारिया गाहायै ओ गाहाय इमोसा बोरमा बेफोरखौ बयहाबो गोदो निफ्रायनो दंखायो आथिखालावबो बे बायदिनो फिसिबो नोय हुदा औ। जेनेबा जों दिनै मोसौजों मोनसे न'खरा गोबां ओ नायखौ जों नुनो मोनदों।
औ।
मोसौ मासे फिसिनाय लोगो लोगो जों ओ मोसौन ओ गाइखेर बेबायदिनो मोसौजों गोदोनि सुबुंफोरा आबाद मावनायाव ओ हाल एवनाय बायदिस सिना खामानिफ्राव जों बाहायनायखौ नु दों आरो नुबोदों आरो।
औ।
गिबियै आबाद जानो थाखाय आबाद मावनाय खौबो जों जेरै माइ गायनाय मैगं थाइगं आबाद मालाव मावनो थाखाय हाल एवनानै मावनायखौ जों नुनो मोनदों।
औ
थौआ गोबां माने ओ जोंजों माने फिसिजानानै गोबां नुनो मोनदों आरो।
औ
ओ नों ओ जोंनि जिब जुनारनि फिसिनायनि औ
ओ मोसौआ। मोसौआ हायो मोनसेल' बे मोनस सेल' रोखोमनि थायो ना। आरो बेलेग थाबावो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
अ आं नुनायावथ' मोसौआ ओ जेनेबा मोननै मोननैखौ होननांगोन आरो जारसि मोसौबो थायो। जेनेबा आरो ओ जों ओरैनो लाग्रा मोसौ बेफोरबो थायो आरो।
औ
औ नोंथाङा। ओ मोसौजों जों। जोंनि ओ बर' माहारिफ्रा माबायदि खामानि मावबोदों बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ बिदिब्ला आङो बुंलांनि नोंथाङा? थ' जाबायदि बुंलांखाबायानो गाव गाव गावनि रोंगौथिजों जोबोद मोज मोजाङैनो बुंलांदों। ओ थेवब्लाबो आङो नाजानोसै फंनैसो बुंलांनो
औ जागोन।
मोसौखौथ' जोङो बर'- माहारिफोरा गोदोनिफ्रायनो ओ रायजो जाबोनायनिफ्रायनो जोङो ओ बाहायबोदों बा न'आवहाय फिसिबोनाय नै लाबोदों ओ जोङो गोदो गोदाय बर' सुबुंफोराहायो मोसौ दङ होनब्लानो माने जोबोद माहाजोन होननानै बुंजायोमोन आरोखि नङा होनब्ला
औ नंगौ नंगौ
गोदोनि दिनावहाय बांसिनानो रावनियावबो मोसौ थाजोब लायामोन नालाय ओ बिनिफ्राय जाय जायनाव मो मोसौ दङ बेफोरो एसे गोनां न'खर होननानै जोङो साननो हायोमोन ओ गोदोनि जुगनिफ्रायनो मोसौखौहाय ओ मोसौआथ' गायबो दङ आरो हालुवाबो दङ नङा होनब्ला ओ जोङो गायनिफ्राय जोङो फिसा मोननानै फिसा मोनब्लाथाय जोङो गाय खेर मोनो जोङो बे गाइखेरजोंनो जोङो फाननानै रां ओ खामायनोबो हायो आरो जोङो हालौ ग्रा हालुवा मोसौबाथाय जोङो आबाद मावनायफोरावहायो ओ बा माइ गायनो थाखाय जोङो मोसौ हालुवानि गोनांथि जायो नङा होनब्ला ओ जोङो बिदिनो आबाद मावनो थाखाय जोंनो मोसौआ गोनांथार ओ गोदोनिफ्रायनो जोङो जोंनि आजै आजौमोनहा मोसौ जोंनो हालेवनानै आबाद मावबोदों आरो मैगं थाइगं मावबोनायखौ खौ जोङो नुनो मोनबोदों होननानै खोनानो मोनदों नङा होनब्ला
औ नंगौ नंगौ
बेबायदिनो दानि जुगावबो जोङो मोसौखौहायो हालेवनायखौ माने एसे खम जाबाय दानि जुगावहायो ओ अब्लाबो एसे न'फा ननै न'खरफोरावहायो हालेवनायखौ जोङो नुनो मोनबावो मानो होनोब्ला जोङो आबाद मावनायावहाय हासारनि जोबोद गोनांथि जायो नङा होनब्ला जोङो ओ बिब्दिनो मोसौखौथ' जोङो फियोब्ला गोबोरखि बिसोरो खिनानै गोबोरखि बेखौनो गोबोरखि होननानै बुङो जोङो बिसोरनि खिनायखौ ओ बेनो जोंनि थाखाय हासा सार होननानै जोङो बुंनो हायो ओ बे बेखौहाय जोङो नांगौ ओ हाखर बा माबा मोनसे जायगा हाफोरावहायनो ओ बिसिनि खिखौ जोङो गोबाव समनि थाखाय बु बुथुमनानैबो हाखर जावनानै लानानै दोनथुमनो हायो ओ जेब्ला जोङो बेयो एसे गोरान जायो अबला जोङो आबाद मावनो थाखाय जोङो बे हासार खौहायो ओ जावनानै जोङो जाखिनियावहायो मैगं गायगोन बेयावहाय सारलाना होनानै जोङो बे हासारखौ होनाय जायो बेनिफ्राय जोङो हाखौहाय एसे हासार गोनां खालामगोरनानै जोङो मैगंखौ गायनाय जायो बेनिफ्राय जोङो जोबोर मोजां मैगं थाइगंखौ जोङो मोननो हायो बिनिफ्राय ओ जोङो गोबोर खिनिफ्राय हासार मोननानै मोसौआ जोंनि था जोबोद हेफाजाब होबोयो जोंनो रां नांगौ गौब्लाबो बिसोरखौ हायो माने मालाबानि समाव रांनि गोनांथि जायोब्ला ओ मोसौआ मानै बा माथामफोर थायोब्ला जोङो फानब्रबनानै बिनिफ्राय रांबो मोनो आरो गाइखेर होनानै जोङो गाइखेरखौहायो फाननानै ओ रांबो खामायनो हायो बेजोंनो आरो जोङो मोनथिखायो मोसौआथ' ओ जारसिबो दङ नङा होनब्ला ओ जोङो मोसौ जारसि निफ्रायबो माने सानसेयावहाय जोबोद बुरजा बुरजा गाइखेर मोननानै जोङो फाननानै रां खामायनो हायो ओ सानसेयावनो माने मोसौ जारसि होनोब्ला दुइ लिटार बा तिन लि थार गाहाम बेफोरबायदि मासे यावनो होनो हायो ओ बिबदिनो जोङो दानि जुगाव थ' मोनथिखायो गाइखेरनि दामा बेसेओ फवासेयावनो पन्द्र' ताखा बा बिस ताखा जाहैनायखौ जोङो नुनो मोन बाय नङा होनब्ला जोंनो बेबायदि दिनो ओ सानसेयावहाय ओ मोसौ जारसिनिफ्राय लिटारथाम गाहाम गाइखेर मोननानै जोङो फानजोबोबा बेसेबां रां खामायनो हायो। जोङो बेखौ नुनो मोन नो आरो जोंथ' ओ बाहेरा दानि बाहेरा गाइखेर जेरै बाहेरा माबाफोरजोंहाय फाउदारफोरजों बानायनाय आमल गाइखेर बेखौहाय बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो। जोङो बेफोर खौ बाहायालासे न'आवनो मोसौ फिसिनानै जोङो बे न'नि गाइखेरखौनो लोङोब्ला जोङो साबसिन जायो नङा ब्ला बैफोर ओ बाहेरायाव मोननाय गाइखेरफोरखौ जोङो लोङोबा उदैयाव गेस खालामनानै जोङो जोंनि देहाखौहायो ओ लोरबां बा दुरबलबो खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनब्ला ओ बेनिखायनो जोङो न'नि गाइखेरखौनो ओ मोसौखौ हायो न'आवनो फिनानै जोङो न'आवनो गाइखेर सेरनानै ओ जोङो बेखौनो लोंनो हायोबा मोजां आरोखि
औ
औ बिदिब्ला ओ जोङो बुंनो हाबावगोन न'आव फिसिनाय जुनार होननानै बुङोब्ला- जोङो अमा आरो बोरमाखौहायो नोंथांखौ फंनैसो फोरमायनो थाखाय आं खावलायबावबाय
औ जेनेबा अमायाबो अमा आरो बोरमायाबो जोंनि बर'फोरजों मोनसे फिजानाय मोनसे ओ जुनार जे अमाखौ जों बयबो बर'फोरनि न'खरावनो फ्राय नुजोबनो मोननाय जायो। अमा अमाजों जोङो जेनेबा गाव गावनि रांखान्थि अलखदखौ जों सुफुंनानै लानो हानायखौ जों गोबां नुनो मोनदों आरो। ओ जेनेबा अमायाबोथ' ओ जोंनि ओ इसेग्राब ओ जों जा जायो बिनिफ्रायनो बिसोरबो मोनजाखायो नालाय जानाय आदारफोराबो बिसिना जेनेबा जों जों जेरै माइरं बानायनानै ओंखारनाय गुन्दै बेफोरखौ बेफोरजों बे ओ हाग्रानि थास' बायदिसिना बेफोरखौनो संनानै होनाय जायो आरो खम खरसायावनो जों मा खालामनो हायो अमाखौ फिसिनानै मा खालामनो हायो गेदेर देरोब्लाथाय जों फानहरनानै रांखान्थियाव मदद खालामनो हायो आरो गाव गावनि न'खरखौ सुंथानायाव थिग बेबायदिनो ओ बोरमाखौ होनोब्ला बोरमायाथ' जों ओ जों बोरमानि थाखाय जेबोनि गोनांथियानो गैया बारा एसे
औ
जेरै गांसो बारियाव खानानै दोनहैबानो जायो
औ
बेफोरनिफ्रायबो जों गोबां मुलामफा
औ नोंगौ नोंथां
ओं जि जिब जुनारखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम
नोंथांनिसिमबो जोबोद रायलायनो मोननानै बेसेखिनि समखौ होनो मोननानै नोंथांनि बो रोजा रोजा साबायखर जासिनाय थाबाय
औ औ दे